हेलौ।
औ खोनादों ना नोंथां? हेलौ।
औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों। आं नोंथांनाव औ खोनादों नोंथां। आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो आवगायबोदोंमोन? खोनादोंना हेल'?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा नोंथाङा सावरायजागोन दा?
औ सावरायजागोन नोंथां। हेलौ औ सावरायजावगोन सावरायजागोन दे नोंथां।
आं नोंथांजों हाजो हालाफोरनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै सानदोंमोन। नोंथाङा खोनागासिनो दङ' ना?
औ खोनादों।
उम नोंथांनि माथाया मोरले मोरले फैदों।
औ खोनादों नोंथां होनजागोन दे। माथोआ मोजां खोना हैयाखै नामा?
औ औ औ जाबाय जाबाय।
अ।
ओ हाजो हालानि सोमोन्दै आं नोंथांजों एसे खेंफोरना होनो सानदों। जोङो हाजो हाला होनना बुङोबाथ' जोङो गुबैयै जोङो हाजो हालाफोरनिफ्राय जों गोबां गुदि मुवाफोर मोननो थाङो नङा होमबा
जोङो हाजो हालानिफ्राय जोङो ओरैनो मिथिंगायारि सम्पद महरै जोङो गोबां मोननो थाङो जेरै जोङो दैमा दैसानि खेथ्र'आवनो होन बेराफारसेथिं जे जोङो बे हाजो हालाफोराव जों दं फां लाइफां जिब जुनार जों गोबां मोननो थाङो नांगौखिनिखौहाय। नङा होमबा
औ नं
जों हाजो हालाफोराव जोङो दैमानि दैमा दैसानि जोङो फुंखा महरै जों मोननो थाङो। जोंफोराथ' ओ दैनि थाखाय दैया थ' जोंनो सुबुं माहारिनो जोबोद गोनां दै नङा होमबा।
औ नं
औ बेनि अनगायैबो जोंहा जिब जुनारफोर बैफोर हाजो हालाफोराव जोङो थांना थानायखौ जोङो जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। दा दा नोंथांमोननिथिंजाय ओरै हाजो हालाफोर दङ' ना गैया बा दङ' बा एसे फोरमायना होबा मोजां जागौमोन।
हाजोआ दं नाया दं खिन्थु एसे गोजान जायो ना।
हाजो हालायाव इदिनो दंफां लाइफां बायदि रोखोमनि दंफांफोर नुनो मोनो जों आरो दै बोहैनायखौ नुनो मोनो। जेरै बिफां लाइफां गासैबो जानायनिफाय ओमफाय मोजां मोजां दंफांफोरखौ न'फोर बानायनो बानायनो थाखाय जों बाहायनो लानानैबो फैनाय जायो। आरो माखासे बनफोर बुथुमना बुथुमनायबो नुनो मोनो। जेरै जाग्रा लोंग्रा इदिनो थालिर बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ जाग्रा जों नुनो मोनो।
औ
आरो खायफा खायनै बिदिनो लबार लबार दंफांफोरबो गायना दोननाय नुनो मोनो गायोदां सोरबा सोरबाफ्रा बिदिनो खेथिबो मावो बिथिं जायबा साइदफोराव
औ ओरैनो जोङो हाजो हालाफोरावहाय जोङो गोबां जिब जुनारफोर जोङो मैदेर, मोसा, लख्रा बेबायदि जोङो नुनो मोनो नङा होमबा। दा मैदेरफोरा बैहाय थांना थानायफोराव ओ असुबिदा फोर जायो होननानै सानोना साना नोंथाङा ना
असुबिदा इदि मैदेरफ्रा इदिनो हाग्रा बंग्रा दंफां लाइफांफ्रा बांसिन थानायबा एसे मोजां मोनो आरो ना बांद्राय दंफां लाइफां गैयाबा बिसोरबो एसे असुबिदा मोनोदां थानो
औ
बिसोरो मानोना हाग्रा बंग्राफ्रावसो थायो नालाय
औ जोङो बेबादिनो जोङो हाजोनिफ्राय जोङो जे जिहेथु जोङो दै बोहैबोनायखौ जोङो फुं खा महरै मोननो हायो दा बैफोर दैफोरखौ जोङो गावबा गाव जोङो सुबुं माहारिया खामानियाव बाहायनांगौ। जाहाथे जों गाज्रि खामानियाव बाहायनाङा जोङो मालाबा समाव जोङो दैफोरखौ जों लोंनायफोराव बाहायनायनि अनगायैबो जोङो गासैबो समावनो जोंनो दैया जोबोर गोनांथि जोंना आबाद मावनाय बिथिङावबो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
दा बैफोरखौ जोङो संरैखाथि होनांगोन। आरो जों सुबुं माहारिया होआबा गुबुन जिबफोराथ होनाय नङा नङा होमबा? दा बेखायनो-बेखायनो जोङो हाजो हालाफोरनिफ्राय जोङो बेबादि दै ओंखारबोनायफोरखौ जोङो मैला खालामालासे जे जोङो आबहावाखौ जेबायदि जोङो संरैखाथि होनांगौ थिग बेबायदिनो जोङो दैखौबो जों संरैखाथि होनांगोन दा बेबो आबहावानिनो मोनसे बाहागो दा जोङो जानला मोनला जोङो बे दैफोराव प्लास्टिक गारनाय बा जानला मोनला बथल गारनाय बेफोरखौ खौ जों नेवसिगारनांगौ नङा होमबा?
औ नंगौ।
दा जोङो हाजो होननानै बुङोबाथ जोङो हाजोआव गोबां रोखोमनि जोङो गुदि मुवाफोर मोननो थाङो जेनेबा खैला खैला मोननो थाङो जोङो बेबादिनो जोङो खैलानि अनगायैबो जोङो बायदिसिना जों गुदि मुवाफोर मोननो थाङो मालाबा समाव जोङो सुनै अन्थाइ बा बेबादि जोङो बायदिसिना नांगौ खिनिखौ जों मोननो थाङो आरो जायफोरखौ जोङो संसार जानायाव बा डैलि लाइफआव जों बाहायबाय थायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ नोंथाङा ओरैनो हाजो हालाफोराव जेनेबा मालाबाफोर बेरायफेरबायना?
हाजो हालाफोराव औ बिदिनो खाथिनि एसे बेरायनो मोनदोंबार बेरायनो मोननाया मोनदों होमब्लाबो
औ
बिदि खाथिथाराव इसेबां नुवाखै आरो एसे गोजाननिफ्रायसो नुनानै बेरायनो
बिदि लामा सामाां लुलांनाय बिदिल' बेरायनो मोनदों आरो। गाखो नायनानै बेरायनो मोनाखै ओंखारनानै बिदिनो गारिफोरजों नुलांनानै खाथियाव बिदि नुदों आरो
औ जोङो हाजो हाला होनना बुङोब्ला जों मिथिंगाखौनो होननांगोन नङा होमबा बा जोङो मिथिंगाजों बा हाजो हालाजों जों सुबुं माहारिया जोबोरैनो ओ खाथि सोमोन्दो दङ दा बै सोमोन्दोखौ जोङो मालाबाबो एंगारनो नाङा नङा होमबा दा बेफोरखौ जोङो माबादिहाय जोङो संरैखाथि होनांगोन जों गावबा गावनो मिथिगौ दा बेखौ मिथिनाय बादियैनो जों संरैखाथि होनां गोन मानो होनबा हाजो हाला थायोबासो जों सुबुं माहारियाबो ओ थांना थानायाव हेफाजाब जागोन हाजो हाला गैयाबा जोंफोरा ओ जोबोद असुबिदायाव मोगा मोगि जानांगोन आरो दा बेखायनो आं सानो हाजो हालाफोरा जिबाय दिहाय गोनांथि थिग बेबादि हाजो हालानोबो ओ जोंफोर जौसिन जिब महरै सुबुं माहारिया ओ हेफाजाब होनांगोन
हेलौ
औ
औ
बेनि अनगायैबो जोंफ्रा जिब जुनारफोरा नांगौ बादि हाजोफोराव ओ आदारनि आंखालाव भुगियो होननानै नोंथाङा सानो नामा
जिब जुनारफ्रा इदिनो हाग्रा बंग्रा थानाय हाग्रा बंग्रा थानाय जायगाफ्राव मोनजायो मोनजानाया ओमफ्राय दा दानि दिनाव बांसिन बारा मोनजाला खोमा आरोना बारा हाग्रा बंग्रानि आंखाल जाबाय नालाय मोननो थांला मानोना दंफां लाइफांफोरखौ दान्नाय खौ जों नुनो मोनबोगासिनो दानि समाव हाजो हालाफोरावबो बारा इसेबां नुला
औ बेखायनो ओ आं बुंनो सानोदि औ
औ बुं दे नोंथां
औ आं बेखायनो बुंनो सानोदि हाजो हालाफोराव जोङो नांगौ बादियै जोङो मैदेरफोरनो जोङो ओ थालिर दंफां बेबायदि जों गायनानै जोङो मैदेरनो आदारनि आंखालखौ जोङो सुफुंनो हागोन नामा बेफोरखौ जोङो सोरखारनि बिथिंनिफ्राय जोङो स्टेप लायोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो
औ औ नांगौ नोंथां
औ बेबादिनो जोङो हाजोखौ जोङो समायनाय लाखिनांगौआ जोंनि थाखायनो बिबान ओरैनोथ' समायना नुखायो बेनि गेजेरजोंबो जोङो मालाबा समाव जोङो नांगौ समाव जोङो हाजोखौ हाजोनि फ्राय जोङो खायसे खनि मुवाफोरखौ जोङो दिहुननानै थाखाय हाजोआव मालाबा ओप हाजोफोरा बायग्रबनो चान्स थायो दा बैफोरखौ जोङो जाहाथे जों नोजोर बोनानै जों हाजोफोरखौ रैखाथि होनांगौ आरो बेनि अनगायैबो जों फोरथ' गोबां ओ दहायनो होनखांबाय आङो खनि मुवा जायफोरखौ जोङो मिनारेल्स नङा होमबा बेफोरखौ जोङो ओ मोननो थाङो दा बेफोरखौ जोङो माबादिहाय जोङो ओ नांगौखिनिखौ नोङो बाहायनानै जों रैखाथिबो होनो हागोन बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनांगोन नङाबा सानसे नङा सानसे बेफोरो जोंनि थाखाय ओ खहा लाबोगोन होननानै आं बुंनो सानो आरो नोंथाङा आरोबाव माबाफोर बुंगोन नामा बे आयदानि सायाव
बिदिनो मिथिंगा होनोब्लाथ' बारा गैला आंनावबो माखासे खोथाखौ नोंनो बुंजोबखाबाय
औ।
बिदिनो जिब जुनार बायदि बायदि मिथिंगायाव जों नुनो मोनो आरो बिदिनो मै मै मोसा सियाल इफोरखौ जों गोदोनि दिनाव नुनो मोनोमोन दानि दिनाव बारा हाग्रा बंग्राफ खौ ओंखारनाय नुनो मोनला जानला मोनला गोदोनि दिनाव बां सिन नुयोमोन आरो इदिनो ओंखारलाबायनाय दाथ' नुनो मोनलाना? दिनो जिब जेबौफोरखौबो नुयोमोन दानि दिनाव जिबौफोरखौबो बारा नुनो मोनला। हाग्रा बंग्राया खम जालांबाय नालाय बेफोरबो जिब जुनारफोराबो खम जालांनो हमबोबाय।
औ। ओ जोबोद मोजां नांबाय नोंथांजों ओ हाजो हालानि सोमोन्दै बा मिथिंगानि सोमोन्दै सावरायनानै ओ नोंथां नैबे समाव जोंनि सावरायनां आयदाखौ लाखि दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथांनिफ्राय माखासे खोथा मिथिनानै गोजोननाय थाबाय।
औ दे दे।
नोंथां दोनथनोसै ना?
औ दे।